औ।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों खोनादों।
औ नोंथाङा दा ओरैनो दंना?
औ। आं ओरैनो
खोनादोंना औ अब्ला आं माने नोंथां औ। अब्ला आं माने थांजों बे बर' हारिनि। जानाय लोंनायनि सायाव रायलायनो साननानै फन हरनाय जादोंमोन आ दे नोंथाङा दा रायलायनो हागोन ना आंजों?
औ हागोन आं जानाय लोंनायनि औ हागोन।
औ। अब्ला नोंथाङा एसे बुं फोरना होनो हागोन नामा बर'फोरनि जानाय लोंनायनि सायाव
अ बुंनो हागोन ओं। जानाय लोंनाय बुङोबाथ' जोङो माने जानाय लोंनाय होनोब्लााथ' जों माने बर'फ्रा माने गोबां हाग्रायाव मोननायफोर मैगं थाइगंफोर गोबां जायो आरोना।
औ।
बर'फ्रा बर'फ्रा बांसिन ओंख्रि जानाय होनोब्लासो जोङो बांसिन अनला ओंख्रिखौ बुंहैयो बिनि उनावहायनो मैद्रु मैलाफोर ओमफ्राय हाग्राफ्राव मोनो बायदिसिना मैगंफोर आरोना जेरै ओमफ्राय नार जि नारजि अमा ओमफ्राय सबायफोर सबाय साम'
औ।
बेफोरखौ बैदिफोरखौ बांसिन बर'फोरखौ जो जानायखौ नुनो मोनो आरो ना।
औ।
औ। ओ बेहाय माने बे जानाय लोंनायानो माने बर'नि आरो ना, बे माखासे बै अनलाफोरखौ जोङो माइरंफोरनिफ्राय संनाय जायो आरो ना
औ जि औ।
औ।
ओ ओ जिहेथु नोंथाङा बुंदों अनला ओं ख्रि ओ अनला खौ बोरै खालामो नोंथाङा एसे फोरमायनांनो हागोन नामा?
औ अनलाखौथ' जोङो माने गिबियावहाय जोङो माइरंफोरखौ माइरंखौ सोमनानै लाग्रो आरो ना बेनि उनावहाय जोङो उवालावहाय देनानै दुफु दुफु खालामनानै अन गुनदै खालामना लानाय जासिगोन आरोना माइखौ अनलाखौ ओमफाय बेनि उनावहाय जोङो ओ माने दैफोरखौ फुदुंना लाखासिगोन आरो ना। बे दै मैगं थाइगं जा मैगं होगोन बेदरफोर होबा बेदरफोरखौ एवनानै लाखाासिगोन दै होनानै आरोनामफ्राय दै होनानै दैखौ ग्लब ग्लब गोदौ होनायावहाय अनलाखौ खौ हो होनाय जासिगोन आरोना बे औ खोनादों खोनादों खोनादों। खोनादोंना नोंथां? खोनादों हेल'। खोनायासै नामा?
नोंथांनिखौ खोनायासै माथो जेबो?
अ, खो दाबो खोनायाखै नामा? हेलौ। दाबो खोनायासै नामा होनदां? हेल'। हेल'।
नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों,
हेलौ।
खोनाबाय दा ओमफाय? खोनाबाय नामा होनदां? हेलौ हेलौ, खोनायाखै? टावारा एसे प्रब्लेम जादों खोमालै। हेल्ल खोनायाखैना?
नोंथाङा खोनादोंना खोनायाखै?
आं खोनागासिनो दं नोंथां खोनादों। नों रायज्लायनायखौ मोजां खोनाफैदोंथ' आङो आं नों रायज्लायनायखौबो खोनाफैदों नथां हेल्लौ। खोनायाखै नामा? खोनायाखै नामा होनदां नोंथां हेल्लौ।